हेलौ
खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमनाय थाबाय नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि ओ‌ नोंथांजों दा बे समाव मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो थाखाय आङो बेयाव कल खालामनाय जादों नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना
औ औ नोंथां रायज्लायनो हागोन दे नोंथां
बिदिब्लाा नोंथाङा माबायदि इसे फोरमायना होदो
नोंथां एसेबां खोब खोनानो मोनाखै नोंथां नोंथां।
मिथिंगानि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ दे बिदिब्ला
औ मिथिंगा जों मिथिंगा होनोब्ला जोंनिनो सोरगिदिं थानाय दंफां लाइफां जिब जुनार दावमा दाउसा दैमा दैसा हाजो हाजोमा बिदिहाय बेखौनो मिथिंगा होननानै मिथियो होनब्ला नोंथां खोनादोंना नोंथां औ बेखौनो जोङो ओ मिथिंगा होननानै मिथियो मिथिंगा मिथिंगानि जोङो मिथिंगाजोंनो जोङो थांनानै थानाय जोङो ओ दंफां लाइफां दंफां लाइफां गैयाब्ला जोङो मानसि जिब जुनारफोराबो थांनानै थाया थांनानै थानो हानाय नङा जेराव जोङो मानसिनो थांना थानो थाखाय अक्सिजेन गेसखौ नांगौ जायो अक्सिजेन गेसखौ नांगौ जायोब्ला जोंनो दंफां लाइ दंफाङासो जोंनो मानसिनि जिब जुनारनो अक्सिजेनखौ दंफां लाइफाङासो होनाय जायो जायनि थाखाय जों मिथिंगानि सायावनो सोनारना थानाय मानसिनि जिब मिथिंगानि नि सायावनो सोनारना थानाय जायखौ जोङो बे सोरगिदिं मोनसे ओ मोनसे ओ जिब जुनारा सोरनिबा सायाव जिब जुनारनि सायाव सोनारना थानाय बिदि मोनसे बि गिदिं खन जेरै दैमा दैसा ओ हाजो हाजोमा बे जों मिथिंगाखौ दा दानि जुगाव जों नायनो थाङोब्ला बे मिथिंगाखौनो जों सुबुं माहारिया फोजोबस्रांलांनो हमदों जेराव जों दंफां लाइफां दंफां लाइफांखौ जों दा गोबाङैनो दानफायला बायनाय नुनो मोनदों गोबां दानफायनानै जों आबाद मावनाय दारिमिन फसंनाय ओ लामा बानायनाय बिदिहाय गोबां जोङो मिथिंगाखौ खहा खालामनानै जों गावखौनो बा गावनि बार बारहावाखौ जों गेब्रें खालामनानै लानायखौ नुनो मोनगासिनो बिनि थाखाय जोङो मिथिंगाखौ जों संरैखा संरैखा होनो खौ जोङो खम नुनो मोनबोगासिनो उम बिदिहायनो हाजो हालाफ्रावबो दंफां लायनानै जों दंफां बेफार फालांगि खालामनायखौ गोबांसिन नुनो मोनदों बेनि थाखाय जोंखौ बेखौ जोङो सोरखारा होबथानांगौ आरो बेयो ओ मिथिंगाखौ संरैखा खालामनाया जोंनिनो आखाइ होननानै सोरखारा बेखौ सुबिदा लानानै जोंखौ होबथानांगौ गोबां मानसिफोरा बेफार खा बेफार फालांगि खालामनाय दंफां दाननाय ओ जिब जुनार बुथारनाय बेफोरनि बेफार फालांगि बेखौ जों होबथानो नांगौ बेनिफ्राय दंफां जों दंफां गैयाबा जोङो जोंथ ओ हां लानो एबा थांना थानो जों हाया जिब जुनार जिब जुनार नङाब्ला जोङो थांनानै थानाया जेरै जिब जुनार होनोबा जों मोसौ बोरमाफोरखौबो हमना लानाय मोसौ बोरमाफोरनि थाखाय जोङो मोसौ बोरमाखौ लानानै जोङो आबाद मावनो हायो बा जोङो आबादफोरखौ माइ आबाद जे गम सिबिं आबाद बिदिफोरखौ जों मोसौ जिब जुनारजोंसो जोङो आबादखौ मावनो हायो बेहाय जों दैमा-दैसा दैमा-दैसा होनोबा जोङो बेवहाय जोङो दैमा दैसानि सायाव दुगैनाय ओ बेनिखायनो दै होनोब्लाथ' जों दै लोंनाय दै बिदिहाय जोङो लोंनाय दै होनोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि थायो जेरैहाय बिदि दैसाफोरनिफ्राय दैमाफोरनिफ्राय लों बेखौ जों दुगैनायाव बाहायनो हानाय दै होनब्लाथ' जोङो दैखौ जोङो मानसिनि मानसिल' नङा जायखिजाया जिब जुनारफोरनो गोनांथार दै नङाब्ला जोङो ओ रावबो जिब जिबि जिबिफोरा रावबो जिउ गोनां बिसोर दै नङाब्लाथाय रावबो थांनानै थानो हाया बेनिखायनो जों दै खौ गोनांथार औ नोंथां दा बिदिनो दै होनोब्ला जोङो दैखौ बिदिहाय दैखौ जोङो दैफोरखौबो गुबुंले खालामनो जोङो ओ बिदिहाय गलाफोरनिफ्राय मोननाय हाथाय बाजाराव मोननाय प्लास्टिक बायदिसिनाबो प्लास्टिक जा ओ बथल प्लास्टिकनि बथल बिदिफोरखौ जोङो दैफोराव गारसोमनानै जों बारहावाखौ गावनो गाव गुबुनले खालामनानै लाखिगासिनो गाज्रि खालामबोगासिनो ओंखायनो जों बेखौ जोथोन लानानै गावबा गावनो मिथिंगाखौ संरैखा खालामनांगौ लोगोसे मिथिंगा होनब्ला मिथिंगायावनो जोङो आबाद मावनानै जायो सुबुं माहारिया उ आबाददो आबाद मावनानै जानो होनबाथ' जोङो बिदिहाय आबाद गोबां रोखोमनि आबाद बिदिहाय जिंखा फथल गायनाय आबाद बे मिथिंगाजोंनो जोबनाय ओ बिदिनो आबादनि पथल आबाद जिं खा आबाद बिदिनो थायसुम आबाद गोबां रोखोमनि गम आबाद साहा आबाद माइ आबाद बिदिहाय जोङो मिथिंगायावनो मावनानै जायो मिथिंगानि मिथिंगा होनबा जों आरो सान सान अख्रां गासै हाजो हाला बेफोरखौ लानानै मिथिंगा नालाय ओ जोंनो सान सानखौ बुङोब्ला आरो साना जोंनो सोरां होयो साना जोंनो सोरां होनानै उ सान होनबाथ' साना गासैनिबो सोराङै जोंनो जों थांना थानायाव सान नङाब्लाबो सोलिया एरैहाय जोंनो बेयो सान्दुं होयो जोंनो दंफां-लाइफांफोरनो ओ बे सानजोंसो सानखौ बिसोरो मोनोब्लासो बिसोर दंफां लाइफांफोरा आदार जगायना गावबा गाव आदार जगायनो हानाय बिदिहाय औ बिदिहाय जायो लोगोसे उ बे दंफां लाइफां मिथिंगाया थायोबासो अखा अखाफोरखौबो जोङो उ मोननो मोनो जों आबाद मावनो थाखाय उम दै गोनांथि जायोब्ला बेफोराव जोङो दंफां लाइफां गायनायनि थाखायसो अखाया हानाय जायो नालाय। नाथाय जोङो अखा बांखोखौबो जोङो मिथिंगानिफ्रायनो उम मिथिंगाखौ जायो अखा दैबाना बिदिहाय जोङो मिथिंगाखौ बिदि बिद बेफोरखौनो मिथिंगा बुंनाय जायो। जोङो एखमब्ला मिथिंगा बुङोबा जोङो मिथिंगानिफ्रायनो जेरैहाय जों बुंनो हायो न' बां लुनो थाखायबो जों मिथिंगानिफ्रायनो सोनारनो गोनां जायो जेरै जोङो दंफां लाइफां न' लुनो थाखाय गंसे न' लुनो थाखायबाबो जोंनो दंफां लाइफांनि गोनांथि नंगौना नोंथां।
औ नंगौ।
औ दंफां लाइफां जोङो जेरैहाय न' गंसे बानायनोबा जोंनो औवा गिबियावनो औवा नांग्रोबाय औवा नांनानै बेफोरखौ खुन्था गायबाय बिदिहाय जोङो सायाव ओ जेराव जोङो सानदुं अखानि फाय रैखाथि मोननो थाखाय जोङो सायाव थिं होनांगौ जायो। थिं नङाबा गोदोनि जुगावथ' जों नुनो मोनोमोन बिदि थोरि फोरजोंसो लुनाय मोनोमोन। नाथाय दानि जुगावथ' थिं बाहायनाय थिं बाहायनो थाखायबो जोंनो ओ बेखौ थकथा बाटामनि गोनांथि जायो जायनि थाखाय जों मिथिंगानिफायसो जों मोनोखाय तकता बाथामा जाबाय दंफांनिफ्रायसो बानाय जानाय बे दंफांनिफ्राय बानायनो थाखाय इखौ जोङो दंफांनिफ्राय बानायनानैसो जोङो न'खौ सायाव थिं दोनो थाखाय तकताफोर उम हाना लानानै बेजों बाहायनानै जोङो न'फोरखौ बानायनाय जायो। दे जों गासैबो ओ जिब जुनारफोरा जा गासैबो मिथिंगाजोंनो सोनारनानै गासैबो मिथिंगा ओ सोनारनानै थांना थानाय फ्राय नोंथाङाबो मिथिंगानि बागै ओ फंनैसो फोरमायना होदो नोंथां।
औ नोंथांनि बुंनाय गासैबो थारैनो नंगौ मिथिंगानि ओ मिथिंगानि गेजेरजोंसो माने जोङो थांनानै थादों होननानैबो बुंजायो मानो ओ ओ सासेया सास से ओ माने रिसाय कोल जेरै मोनसे सेन सेना जेरै मोनसेजों मोनसे ओ सासेजों सासे बिदिनो नांजाबलायनानै बिदिनो ओ जायो बेबायदिनो जोंबो ओ ओ मोनसेजों मोनसे माने ओ जिनज्रि बायदि जोङो जादोंनो जिनज्रि बायदि आरोना ओ जे-जेरै जोङो ओ मिथिंगा होननानै बुङोब्लाथ' बेफ फां लाइफां जिब जुनार बेफोर गासैबो माने गोग्लैयो होननानै जों बुंनो हायो। बार, दै बेफोर ओम औ जेरै बार बाराबो जो दिनै गुबुंले जानो हमदों मानो होमबा ओ गोबां सुबुंफोरा गारि मथर बेबायदिनो सलायदों। आरो बे गारि मथर सलायनायनिफ्राय सलायनानै ओंखारनाय जे उखुन्दैफोर बेफोरनि गेजेरजों जोङो बारहावाखौ जोङो ओ बार गुबुंले खालामनानै लानो हा लादों आरो गोबां गिदिर गिदिर नोगोर सोहोरफोराव ओ गिदिर गिदिर कल कारखानाफोरनिफ्राय ओंखारनाय बे उखुन्दैफोरजोंबो बे बारा गुबुंले जादों आरो दैयाव ओ गाज्रि सेवनाय मुवाफोरखौ गारनानै ओरैनो दैफोरखौबो गुबुंले खालामदों आरो बेबायदिनो ओ बेबायदि गाज्रि दैखौ लोंनानै गोबां सुबुङानो कलेरा माने खिनाय जानाय बेबायदि ओ बेरामाव ओ गोग्लैनो गोनां जादों।
नंगौ नोंथां नंगौ
औ आरो ओ दिनै बे बिफां मिथिंगाफोरनिफ्राय जे बिफां लाइफां बेफोरखौ गोबां सुबुङानो दानोल' नाथाय बिसोरो गायफिना बिफांखौ बिनि थाखायबो दिनै अखा बेफोर अखा हादैफोरनि ओ आंखाल जादों सानदुं दुंनायनि बिदुङा बारा जादों। बेनि बेनिखायनो आं सानो जे फांसे बिफां दानोब्ला जों बयबो सुबुङा ओ दाननायनि सिगां जोङो दस जि बिफांसो गायग्रोनो गोनां गायग्रोनो नांगौ होननानै आं सानो। बे गायखांनायनि उनावसो बे बिफांफोरखौ दाननांगौ होननानै आं सानो आरो
नंगौ नोंथां नंगौ
औ बे मिथिंगानिफ्राय मानो होनब्ला जोङो मिथिंगानिफ्राय जोङो गोबा-गोबां माने ओ मुवाफोरखौबो जों मोननो हायो। बे बिफां लाइफांफोरनिफ्राय जोङो अक्सिजेन गेसखौ मोनो। ओ बे बिफां लाइफाङा जोंनि हां लानानै हगारनाय कार्बन डाइ अक्साइद गेसखौ बिफांफोरा आजावनानै जोंनो मो जां गोग्गो बेबायदि कार्बन ओ अक्सिजेन गेसखौ बिसोरो जोंनो होयो आरो बेबायदिनो जोङो थांनानै दं। आरो बिफां लायफांनिफ्राय जोङो गोबां मुवा बेस सादफोरबो मोननो हायो माने ओ टेबोल बि बैस सां बेबायदिनो बायदि रोखोमनि जोङो मुवा बेसाद बानायनो हायो। औवाफोरनिफ्राय जोङो जेखाइ, खबायाइ, सेन ओ दाला, संग्राय बेबायदिनो ओ देलायनाय मुवा बा बायदिसिना मुवा दोननो हायो। दोनग्रा बिदि बानायनायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो बायदि रोखोमनि बानायनानै सुबुंफोरा गावनि ओ थांना थानायनि बेलायाव ओ गोबां बेफार फालांगि खालामनानै बिसोरो मा? थांनानै दं होननानै जों बुंनो हायो गाव गावनि न'खरखौ दैदेनलांनो माने सलायलांनो ओ गावनि थांना थानाय राहा लामाखौ बिथांमोना दिहुननानै लानो हाद दों होननानै सानो आरो
नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो।
औ बिदिब्ला ओ बे मिथिंगानि सोमोन्दै आं बुजियैखौ मोनथियैखौ नोंथाङा गुवारै बेख होनानै आंनो फोरमायबाय नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय।
औ नोंथां। नोंथांनिसिमबो आं मोनथियैफोरखौ नोंथांनिफ्रायबो आं मोनथिनो मोनबाय। बेनिखायनो नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय। नोंथां गोजोनथों नोंथां औ गोजोनथों नोंथां।
गोजोनथों।